औ हेल' नों हेल' नोंथां औ खोनादोंना नोंथां?
हेल' नोंथां खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ। आङो नोंथांजों जोंनि बे बर' हारिनि आसार खान्थि जानाय लोंनाय। बेबायदिनो हा राव हारिमु गाननाय जोमनायनि बे बेनि बागै आं नोंथांजों एसे सावरायनो होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ औ औ। हागोन दे सारन हागोन दे नोंथां औ हागोन दे नोंथां हागोन दे।
औ दे बेबायदिबा आं नोंथांजों सावरायनो होननानै आखाइायाव लाबाय नोंथां।
औ औ औ।
आं गिबियावनो बुंगोन नोंथांजों ओ गाननाय जोमनायनि बागै नोंथां।
औ औ औ जागोन दे।
जोंहा जि आइटेक मोननाय मोनसे आर'नाइ होननाय मोनसे ओ सनमान गोनां बा मोनसे जोमग्रा बे बेयो मोनसे जोंहा जि आइ टेक मोननाय मोनसे जि दङ। बेनो जायैबाय आरनाइ बेखौ जोङो आरनाइ बुङो। बेखौ ओ बुहुमनाङैनो दा मिथियो। दा बुंनो थाङोबा बियो जोबोर समायना रमायना जायो। बेखौ हौवायानो जा हिनजावनो जा आलासि बायदि सिना बयनोबो जों बावनाय जायो।
औ औ।
जोंहा बियो सनमान होनाय बा जोंनि बर'खौ सिनायथि होनायाव जोबोर हेफाजाब होयो आरो दा जोंहा बर' बर' हिसाबै जोंहा हौवा मानसिया गानो ओ गामसा आरो थिग बेबाय दिनो जोंहा हिनजाव मानसिया गानो दखना ब्लाउस आरो फास्रा बेबायदि लायो आरो जोंनि बर'फोरनि गाननाया जोबोर सिम्पोल बेखौ बयबो ओ नुयोब्लाथाय गोमोयो बा नायनानै बा माबा मोनसे ओ सोंनो बा ओ सि केमेरा बा फट लानो गोसो जायो आरो गुबुन हारिनि ओ मानसिफोरा नुयोब्लानो। बेबायदिनो जोंहा जानाय लोंनाय जानाय लोंनायाबो जोंहा गोबां दङ बेबायदिनो अनलाजों दाउ। ओमफाय सामजों सबाय नाफाम नारजि नारजिजों अमा बेबायदिनो गोबां दं आरो नोंथां। बर'नि आसार खान्थि बुङोबाथ नोंथाङाबो मिनथिगौ जानांगौ। जोंहा बेबायदिनो गोबां हारिमुफोरबो दङ हारिमुवा जाहैबाय जोंनि जोंहा आंगो मोसानाय। मुसुरनाय सल' ओमफाय बेबायदिनो सल' सल'मा गोदोनि सल बाथा बेबायदि गोबां दङ जोंहा बर'फोरा। दा बेबायदिनो खुगा मेथाइबो गोबां दङ जोंहा बेबायदिनो बैसागो समाव मोसौ थुखैनाय समाव खननाय जेरै लाव जा फान्थाव जा बेफोरबायदिखौ जोंहा गोबां दासिमहालागै बाहायनाय खौ जों नुनो मोनो नोंथां
औ औ नों
बेबायदिनो आरो दंबावो गो गोबां मेथाइ बेबायदिनो जों बेबायदि मेथाइखौ खननानै दासिमहालागै जों बुहुमनि ओ गोबां जायगायाव मोसानानै जों जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होनो हायो बैफोर ओ ओ सल बा जोंनि हारिनि मेथाइफोरानो जाहैबाय बागुरुम्बा ख्रिस्टि बेफोरजों जों जोंनि बर'खौ ओ गावखौनो जोंहादि आंगो मोनसे ओ हारिमु दं होननानै जों बेले गुबुन जायगायाव याव दिन्थि हैैनो हायो आरो ना
औ औ नंगौ नंगौ
बेबायदिनो गोबां दंबावो नोंथां जोंहा सोलोंथाइ सोलोंथायावबो जोंहा गोबां ओ जौगालांबाय बर'फोरा बेबायदिनो बुंनो थाङोबा जोंहा दा गोदोनि दिनाव गोरों गैयामोनबाबो दा गोबां गोरों गोरों ओंखारबाय गोदोनि समाव नाथाय बि ए पास एम ए पासखौ जों साफा सानैल' नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव ओ हाजार हाजार लाख लाख नुनो मोनो ओ बेबायदिनो बबेबा जायगायाव डक्टरेट बेबादिनो गोबां गिदिर गिदिर फरायनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा जोंनि हा रिया गायनाय फुनायावबो दासिमबो दङ नाथाय एसेबाबो खमायबाय होननानै जों बेखौ बुंनो नांगोन मानो होमबा जोंनि आसार खान्थिया आलादा जालांबाय एसे सोलायनो हमबाय। जों गोदोनि दिनाव ओ नांगोल बा मोसौजों हालौवोमोन गोदो सोरां क्लाब मोना जोङो मोसौ मोसौ हलिखौ मोसौ हालुवा हालिखौ जोङो होनानै लाङोमोन ओ बेरे फुंजानि थिनथा सारिथा बेबायदि टाइमावनो जोङो दुब्लि फोथाराव होना लांनानै जोङो हालौवहैनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव बेफोरबायदि हालौवहैनाय जाला जोंहा मेसिनारि ट्रेक्टर बायदिसिना ओंखारबाय बिनि थाखायनो जोंहा माखासे आसार खान्थिफोरा सोलायलांनो हमबाय
बेबायदिनो माइ गायनायानो जा जियानो जा जोंहा बायदिसिना मेसिनारि ओ मिसिन ओंखारनायनि थाखाय जोंहा मानसिनि गोनांथि गैयि बायदि बेफोरबायदि जालांबाय आरो दा आरो गोबां दंबावो जों हा ना गुरनाय ना गुरनायखौबो जोङो गोबां बावगारलांनो हमनाय बायदि जाहै बाय नोंथां दा नाथाय थेवबो दानि जुग आवबो जोङो नुनो मोनो खायसे गामियाव गैयाब्लाबो जोंना गोबां जायगायाव ना गुरनायखौबो जोङो नुनो मोनबावो जोंहा ओ जेब्ला फोथाराव दै जे जाजेनो अब्ला नाफोरा ज' ज' दावो बेयाव जोङो ज' ज' जोंनि बर' हारिनि आइजोफ्रा बयबो जेखाइ खबाय लानानै जोङो बे नाखौ हमनो थाखाय जेखाइ लानानै गुरहैयो आरो बेबायदिनो गोबां ना फोरबो मोनो बेयाव ओ नाफोरा जेरै फिथिख्रि नास्रें बोथिया बेबायदिनो हाबुआ ना मा वा बेफोरबायदिनो गोबां ना मोनो आरो नोंथां बे आसार खान्थिया जोंहा दाबो दं गोमानानैस' थाङाखै जोंहा बेखौ ओ आंगो हिसाबै दासिमबो बाहायनाय जायो आरो जोंनियाव ओ आंगो माखासे दंबावो जेरै जों हालौग्रा गोदोनि दिहुनजानाय ओ मोसौ हालौग्रा आइजेंफोर दङ बेफोर जाहैबाय नांगोल जंगाल दांखुर बेफोरखौ दा जोंनि बर'फोरनि गोदान जेनेरेसन बा गोदान जोलैफोरा बेफोरखौ बावलांनो हमसिगोन आरो सिनायनाय नंलिया मानो होनबा दा दानि जुगाव जोङो बेफोर जिनिसखौ नुनो मोनबांला दा बेफोरखौ नायनोब्ला जोङो गुगोल बा बबेयावबा थिखाना दोननाय जायगाफ्रावसो नायनो गोनां जायो मानो होमबा बेयो थारैनो गोमालांनो हमनाय मोनसे ओ आगजुग जाबाय जोंहा बेबायदिनो ओ गावनि गाननाय जोमनायखौ जोङो बर'फोरा निजिनो जों गावनो गोदो गोदोनि समावबाथाय ओ दानानै लुनानै लायोमोन आरो जेरै गोदो गोदोनि दिनाव ओ गामसायानो जा ओ दखनायानो जा जोंनि बर हारिनि आइजोफोरा ज' ज' लोगो नांनानै जोंहा लामा गोलाव याव सोंनानै बेखौ ओ दानाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां जों मेचिनजों दिहुननाय अयभिनाव दानाय बेफोरबायदिखौसो जोङो बांसिन नुनो मोनसै आरो दानि जुगाव थ बांसिनानो ओ माइ बेबायदि सि दानो रोंनाय आइजोखौनो नुनाया एसे खम जाबाय दानि आइजोफोरा बांसिन रोंलानो होनजायो दा बुंनो बुंनो थाङोबा जोंहा माखासे आसार खान्थि राव हारिमु बेबायदिनो गाननाय जोमनाय दङ आंगो
औ औ
बिदिनो ओ आंहा गोबां ओ आंगो आसार खान्थिफोर दंमोन दा माखासेया गोमालांनो हमबाय थेवबो माखासेया दासिमबो सोलियो बेयो जोंहा जोबोर गोग्गाथाव खोथा जोंहा गिबिसिन ओ बेबायदि सिनायथि होग्रा ओ गाननाय जोमनायानो जाहैबाय जों आरनाइजों बयखौबो सिनायहोनो जों बर'खौ सिनायहोनो होनना हा सिनायहोनो हायो आरो बे आरनाइजों बेबायदिनो जोंहा गोबां बेबायदिनो ओ आसार खान्थि दामग्रा आगजुफोर दङ आसार खान्थि बा माबा हारिमुआव दामग्रा देग्रा दङ जेरैहाय खाम जायखौ जों दंफांखौ दानख'नानै मोसौ बिगुर बा बायदिसिनानि ओ जुनारनि ओ बिगुरजों जोङो बानायनानै दामनाय जायो आरो बेखौ बेयाबो जोंहा निजानो बानायनो हानाय गोहो दङ आरो सेरजा सेरजायाबो गोबां मोजां देंखो मिलौदो देंखो बोनो हानाय जोंहा ओ बेहाबो मोनसे गोहो दङ आरो सिफुं सिफुंखौ थ मिथिखागौ जोंहा गोबां गोदै गारां गोदै देंखो ओंखारहोनो हायो बे सिफुङाबो आरो जाबस्रिं दङ बेबायदिनो गोबां दामग्रा दङ बैसागु समाव गरखा बायदिसिना बेबायदिनो गोबां दं आरो नोंथां दा नोंथांनि जायगायावबो बेफोरबायदिनो जोंनि आसार खान राव हारिमु नोंथांमोननि ओ जायगायाव जेनेबा जोंनि बर' हारिफोरा माबायदि रावखौ रायलायो जेरै जोंथ' दा बर' बर' हिसाबै जों बर'यै बर' रायलायो दा नोंथांमोननि जायगायावबो जोंनि बर' आ अ नोंसि नि जायगायाव बर'नि अनगा बेलेग गुबुन रायलायो नामा बर' हारिफ्राबो
औ नोंथां नों बुंनाय बायदि जोंनियाव हारियाव जोंनि जायगायावथ' बांसिनानो बर'आनो रायलायजोबो बर'आनो गोजा सुबुंफोरा औ दा नोंथाङा बुंनाय बाय दि आंबो दा बुंनो सानदों जोंनि हारिमु राव आसार खान्थिनि मोन से सोमोन्दै एसे सुंदयै बुंनो सानदों।
औ नोंथां।
नोंथाङा जिखिनि बुंबोबाय नोंथाङा बुं थारैनो नोंगौखौनोबुंदों जोंहा माने। आसारखान्थि राव हारिमु मोनसे हारिया माने गावखौ बुहुमाव सिनायथि होनोब्ला गावबा गावनि जा हारिमु आसार खान्थि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेथानाया जोबोद गोनां थार माने थाथारनांगोन आरोना मोन से हारिमुखौ सिनायनोबा बे जोबोद गोनांथार बेहा माने मोनसे हरिमुवा मोन से हारि जानोबा बेहा निजा गननाय जोमनाय थाथारनांगोन जेरै जोंनि बर हारिया मादङ दखना दङ गामसा दङ आरनाइ दङ बिदिनो गोबां गाननाय जोमनाय दङमोन। माने बिदिनो जोंनि बर हारिखौबो सिनायथिहोनो थाखाय बे गामसा आर'नाइ आरो दखना बे जोंनि मोनसे गाननाय जोमनाय बे गाननाय जोमनायखो नुयोबानो जोंखौ माने बर' होननानै जोङो मोनसे सिनायथि मोनोआरोना जोंखौ सिनायथि होजायो। जेरै बिदिनो राव हारिमु होनोब्ला जोंहा माजायो दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय जोंहा बेहयाव गोग्लैयो। बेबायदिनो जोंहा निजा हारिमु दङ जेरै मोसानाय मुसुरनाय होनोबा जोंहा नि जा मोसानाय दङ जेरै बागुरुम्बा बे जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जाय जोंनि जाय जिन जाय समनिफ्राय जोंनि हारिया उजिदोंमोन। बा जागायदोंमोन बे समनिफ्रायनो जोंहा मोन दङ मोसानाय बे जाहैबाय बागुरुम्बा मोसानाय एबा खेराइ मोसानाय आरो दौदिनि मोसानाय बिदनो गोबां मोसानाय दङ जोंहा खेराइ मोसानाय ख्रिस्टि मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय। बिदि मोसानायफोर दङ आरोना। मायने मोनसे हारि जानोबा बे मोसानाय मुसुरनाय बे दामनाय देनाय बे थाथारनांगोन आरोना। बेनि उनाव जायो जोंहा राव। राव राव आरो आसार खान्थि माने जोंहा माराव रायज्लायो। बा जों मा राव रायो जों बेखौबो जोंहा जोबोद गोनांथार मानोहोनबा। समाव जोङो मोनसे हारि होननानै सिनायथि जानोबा मोनसे जोंहा रावनिबो गोनांथि जायो। जोंहा बेहाय माजागोन जोंहा जोंहा रावा जाबाय बर। जोङो बुहुमाव गावखौ सिनायथि होनोबा जों बर राव रायनांगोन बा रायज्लायनांगोन। बेयो जोंनि मोनसे आसारखान्थि बा हारिमु।